हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन दा
औ हागोन
औ गोजोननाय थाबाय सम होनायनि थाखाय
औ
आयडियानो जाहैबाय जि गोबांथार
औ
रंजाथाव रंजाथाव रोसि गोनां बिदै गोनां आरो समायना रमायना सावगारिजों बुंफबनाय जि सल'बाथा बैफोर सल'बाथानि सायाव गुवारै सावरायनो सानदों नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ
दा जोंहा सल'बाथा बुङोब्लाथ' जे जोंहा जे बिजाबफोराबो जे सल'बाथा लिरनाय थायो
औ औ
बैफोरनि लिरगिरिनि मुंथाया मानोना जोंहा सल'बाथाफोरा खुगा खुगा सोलिबोनाय
औ औ
औ आरो लोगोसे बिदिनो जों जायफोर सल'बाथाखौ जे बिजाबाव लिरना दोनलांनो हादों एबा गोदोनि सुबुंफोरा बिदि लिरना दोनलांदों
औ औ
बैफोरल' जोंहा सल'बाथाफोरा थालांबाय नाथाय बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां सल' बाथाफोर दंबावोमोन
औ औ नंगौ
दा बिदिनो जोंहा सल'बाथा बुङोब्ला जोङो बिजाबफोराव फरायनानै मोनो जे आसागि बैसागिनि सल'बाथा
औ
एबा बिदिनो मोदै आरो गोलोमदै
औ।
बेफोर सल'बाथा। आरो बिदिनो जोङो सल' बाथाफोरखौ एसे एनै जायफोर सल'बाथाखौ जोङो आबै आबौनिफाय उन्दै समाव खोनानानै मोननाय
औ
बेफोरो सल'बाथायाबो दंमोन नाथाय बैफोर सल'बाथाखौ गोबाङानो बि मानो लिरना दोननाय गैया
औ औ नंगौ
बिदिनो बे गोदोनि सल'बाथा बुङोब्ला बिदिनो जों खोनासङोब्ला सिगां जे आबौ आबैन फाय जोबोद गोसो बोनो हायोमोन आरो आरो जोबोद मोजांबो मोनोमोन खोनासंनानै
औ।
आरो बिदिनो जों फरायनानैबो जोङो जे सल'बाथा मोननाय
औ
बेफोरबो जोबोद गोमोथाव एबा मोजां मोनो आरो
औ नोंगौ
औ दा बिदिनो जोंहा सल'बाथाफोराथ' गोबाङानो गोमालांजोब्बाय आरो जोंहा बै सल'बाथाफोरखौ
औ
सिगां बर'फोराथ' बेबायदि फरायनायफोर गैयामोन नालाय
औ
एबा लिरनो रोङोमोन एबा बर' बिजोंजों बिदि लिरनाय गोदोहाय गैयामोन नालाय
औ
बा गोबाङानो रोङामोन लिरनो फरायनाया बिनिखायनो बैफोरो सरल'बाथाफोरा गोमालांजोबदों आरो
अ नोंगौ
दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंहा गोदो गोदायनि सल'बाथा नङा होमबा बियो गोदो गोदाय जोंहा गोबाङानो
औ।
बि दावगानो हानाय बे बुहुम बिखायाव गोबां सुबुङानो बिदि नङामोन एबा मेलेम गोनां नङामोन
औ
ओ बिनिखायनो जि गोदो गोदाय गोबां लेखा गोरों एबा गियानि बेफोरबायदि गैयिनि थाखायनो जोंहा आबै आबौमोना आ खुगा खुगानो बेखौ खिन्थायोमोन बेनिखायनो बेयाव नोंथाङा बुंलांबाय रावबो रावबो लिरगिरि गैयामोन नोंगौ बेयो सैथो जोंहा सल'बाथाखौ माबोरै खुगा खुगा सोलिबोदों एबा माबोरै खुगा खुगा बारलां होदों होनोब्ला आ गोबां गथ'साफोरखौ आबै आबौ मोना बेलासि सम एबा मोनाबिलि समफोराव दाबसे जायगायाव एबा न'नि सिथ्लायाव ज' जिराय होनानै बैखौ रंजानायजों लोगोसे गोबां मिनिग्लाबनायजों बैफोर सल'बाथाखौ गावनि खुगानि आव फाव मोदोमनि एक्सप्रेसन जि मेगननि फाव खुगानि बुंनाय फेस्ला फेस्ला बेफोरबायदि आ नेमखान्थियै आबै आबौमोना खिन्थायोमोन थिग बेफोरबायदिनो आ गोदोनि जि सल'बाथा बैफोर सल'बाथाफोरा ओ होसारनानै फैयोमोन खुगा खुगा सोलिबोबाय थायोमोन
औ
नाथाय दानि जुगाव जि दानि जुगनि सल'बाथा एबा गोदोनि सल'बाथा बैफोर सल'बाथाखौ दानि जुगाव लिरगिरि सुजुगिरि खन्थाइगिरि बैफोर लिरगिरि सुजुगिरि खन्थाइगिरिफोरा गोदोनि आ खुगा खुगा सोलिबोनाय सल'बाथा होनानै बैफोरखौ गोथां जारिमिन खालामनानै दोननो थाखाय आ बिलाइ बायदिसिना डायरि बायदिसिना बिजों बायदिसिना सावथुन बैफोराव बैखौ दैखांनानै सेबखांनानै लिरथुमनानै दोननाय जायो बियो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव गोदोनि जि सल'बाथाखौ लाखिनो थाखाय संरैखा खालामनो थाखाय बेफोरखौ लिरनानै होनो गोदो अन्थाइ एबा खायसे राजा महाराजाफोरनि जि खाखोर बैफोर खाखोराव लिरोमोनबाबो बैफोर गोमानानै थांबाय बैफोर मिथिंगानिजिराद मिथिंगानि जिरादा लोगोसे मिथिंगाजोंनो गोमोलांबाय बेफोरबायदिनो गोबाङानो सल'बाथाया गोबां सल'बाथायानो आ मिथिंगाजों गोमालांबाय लोगोसेनो गोबाङानो खुगा खुगा सोलिबोबाय थानानै नै दानि मुगायाव बेयो सेबखांजानानै आ लिरजानानै लिरथुमजानानै बियो दाबो गोथां महरै दङ
औ
थ जोंहा बर'नि जि आबै आबौमोना गोबां सल' बा थाखोमोन बेयावनो आसागि बैसागिमोन बैफोर आसथागि बैसागि बैफोर दाहोना रुवाथिनि सल'बाथा जेरै आ सासे माहाजोननि न'आव दाहोना आरो रुवाथि दंमोन नङा होमबा बैफोर ओ बै सानसेखालि ओ जि दााहोनाया मोसौलायनो थांनायाव जि मोसौ लायनो थांनायाव मोसा-मोसा होननानै गामिनि मानसिफोरखौ होख्रावनानै बैखौ गामिनि मानसिफोरखौ ओ गावनि जायगासिम थांहोनानै मोसौ लायनायसिम थांहोनानै थगायनाय बैफोर ओ जि सल'बाथा लोगोसे थगायनानै ओ अखानायै ओ सैथोआवनो जि मोसाया फैमारदों नाथाय
औ
रावबो सुबुंफोरा बेखौ फोथायदियासै मानो होनोब्ला गामिनि सुबुंफोरखौ बियो एस सानसे सिगांनो एबा सिगांग्रोनो थगायनानै दोन्दोंमोन मोसा गैयियावनो मोसा-मोसा साननानै आरो लोगोसेनो बिनि उनाव मोसाजों जाजायोमोन बेफोरबायदि सल'बथाया जोबोर मोजां बाख्नायथाव एबा दासिमबो सोलियो एबा बैफोर सल' बाथाखौ जोङो ओ दानि जुगनि ओहो बिगियानारि जि दोरोङारि जि ओ जुगाव एबा लेखा बिलाइ बायदिफोराव लेखा बिलाइयाव बेफोरखौ मोननाय जायो गोबां बिजोंफोरावबो जों खोनानो नुनो मोनो आरो गोबां सुबुङानो बेफोरखौ भिडिअ'नि गेजेरजों रिलिसनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नाजायो। लोगोसे जोंबो मोनथिनो हा-हास्थायो। गोदोनि ओहो जि सल'बाथा बेयो थारैनो जि फेस्ला फावथिना बेफोरखौ ओ खुगा-खुगा सोलिबोनायनि थाखाय बेफोर सल'बाथाखौ जोंबो दानि जुगनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो आरो बेखौ सैथो होननानै जों साननानै लायो आरो
औ
औ नोंथांमोननि जायगाथिं दासिमबो आबै-आबौमोना सल'बाथा खिथायो नामा गथ'फोरनो
औ बिसोरनो बिदि जे गोबां खम नुयो
औ
खिथानाय मानोना जे ओम गोदोनि सल' बाथा खिथानो रोंग्रा बोराय-बुरै
उनाव
बेफोरो सोरनोबा एबा गावनि फिसौलाफोरनो सल' बाथा खोन्थानो सानोब्लाबो नाथाय दानि जुग बेयाव जोङो दानि मुगायाव जों नुनो मोनो जे बिमा-बिफाफोरा
औ
जे गावनि फिसालाफोरखौ जे दुस्थ' खालामिनि एबा जे गावखौ डिस्टार्ब खालामिनि
औ
जोंहा मबाइल फनसो होना दोननाय नुनो मोनो
औ बेफोरबायदिनो औ
बिनिखायनो बैफोर जे गथ'फोरा गावनि बिबौ-बिबै बेफोरनि खाथियाव जिरायहैया एबा बैसोर खोनासंनो एबा बैसोर बोखोन्थानो खाबु मोना आरो बेनि थाखायनो जोंहा गोबां खम जालांबाय आरो इन्टारनेट दाबो अ बबेबा बबेबा जायगायाव जों बेफोरखौ खोन्थानायखौ नुनो मोनो आरो ना जोबोद खम जालांबाय आरो
औ नंगौ बै गोदोनि सल'बाथाखौनो लानानै दानि जुगाव एवारनेस केम्पास केम्प बानायनाय जायो जेरै गामि गामि हाबनानै बेफोर सल' बाथाखौनो फरायसाफोरनो खिन्थादिंनाय बैफोर प्रग्राम बैफोर हाबाफारिखौ नुनो मोनबोदों नोंगौ मानो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि आबै आबौ दङमोनब्लाबो दङब्लाबो नाथाय दानि जि खुदियाफोर गथ'फोर नङा होमबा गथ'फोरा खोनासंनो ओ थियारि जाया बे एमब्राइ नङा होमबा बायो बेनिखायनो आबै आबौमोनाबो खोथानो खाबु मोना दा बैफोरनि जाहोननि थाखायनो जोंहा ओ गोदो गोदायनि सल'बाथाफोरा जोबस्रांलांनो हमो मानो होनोब्ला बियो गोदो गोदायनिफ्राय खुगा खुगा सोलिबोनायसो नङा होमब्ला खुगा खुगा सोलिबोनायनि थाखाय बैफोरखौ गावसोरनि फिसौ फिसाज्लाफोरनो खिन्थालांनो थाखाय जि खाबु बेबो गोमानानै थाङो बैफोरनि थाखाय गोदोनि सल'बाथाफोरा आ गोमानानै थाङो नाथाय खायसेल'बाथा जे दासिमबो गोथां जिउ मोननानै महर मोननाय लोङो बेफोरखौ फरायोब्ला जोङो गोदोनि जि सल'बाथा बायदि गयारिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय गोबां गियान आरो गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय जाबाय
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ औ
औ